औ औ खुलुमबाय।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां दासान्दि आदसा नोंथांजों आङो फन खामनायनि ओ गोनांथियानो जाहैबाय मोनसे टपिकजों लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथाङा।
सावरायनो औ हागोन नोंथां नंगौनामा नोंथां।
दे बिदिबा नोंथां नोंथांनियाव आङो फंनैसो सोदोब ओ ओंथि सोंथिफोर सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा फिननायखौ फारि फारि होलांबानो जाबाय नोंथाङाथ दासान्दि। मा खामबाय दङ। जोङो नहाव।
आंथ नआव दा। ओ फरायनाय जोबखांनायनि उनाव ओरैनो दंथयो। ओमफाय बिदिनो आङो दा। मोसौफोर फिसिनो नागिरदों आरो। हेलौ
औ नोंथां दे होमबा नोंथाङा आंनो मोसौ। ओ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे।
औ औ औ जागोन जागोन ओ मोसौआथ। थ जोंनाहाय जाहैबाय ओ आथिं थंब्रै नआव फिसिजाग्रा जुनार ओ जोङो बे मोसौखौ ओ आङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो माने ओ जोंहा नखराव मोसौ। फिसिखानाय हिसाबै आङो एसेबाबो मोसौ फिसिनायनि बागै मिन्थियोबा आंहा माखासे ओ माबा आग गियान दं आरो बे मोसौ फिसिनायनि सायाव बेखायनो आङो दा मोसौ फिसिनो होननानै सायखदों ओ दा आङो ओरैनोज। जेनायखि जोंनि ओ ओ गामियाव माखासे ओ बै मोसौखौ फिसिनो नागिरदों ओ ।
औ नोंथां। दे फोरमायस फोरमायनायसाय नोंथां।
बे मोसौखौ आं। आङो गायग ओ गाइखेर दिहुननो थाखाय आरो ओम माखासे ननि खामानि आबाद मावनायाव बाहायनो थाखाय आङो बे मोसौखौ फिसिनो सान्दों ओ मानो होनोब्ला जोंना गामियाव थानाय हिसाबै ओ आङो। मोसौखौ मोसौजोंनो जेनबा हाल एवनानै आङो जानो सानदों ओ दा जेबोथउफायबोथ गैला नालाय ओ फरायनायफ्राबो जोब्बाय बेनिखायनो आङो आबाद मावनायनि सायाव सोनार नागेरबाय बेनिखायनो आङो दा बे आबाद मावनायजों लोगोसे मोसौखौ फिसिलांनो सान। सान्दों ओ बे मोसौखौ ओ फिसिनानै आंङो ओ जेनाखि बेनिफ्राय गाइखेर मोनो बेखौ ओ बेखौ फाननानै रां आरजिनाय आरो लोगोसे आंनि आबाद मावनायाव ओ बाहायगोन जेरै ओ मोसौ ओ मोसौ हालुवाखौ हालेव हालेवगोन ओ हालेवनानै बेवहाय माइ गायगोन आरो माइ गायनानै बेबायदिनो बेखौ फाननानै रां आरजिगोन ओ जोङो मोसौखौ मारै फिसिनांगौ होननानै बुङोब्ला मोसौखौ जोङो ओ खानायनिफ्राय जो खानायनि अनगायै जोङो मोसौ। खौ लांदां जायगायाव गुमनानै आदार जाहोयोब्ला साबसिनै ओ मोसौआ फुस्थि गोनां जायो बा बांसिनै ओ फुङो बेनि अनगायैबो ओ जोङो देसि मोसौखौथ ओरैनो बारा दाना साना होनांलाया ओरै नो देरखायो बेयो ओ ओ लांदाङै हगारनानै गुमबानो ओ थ मोसौखौ फियोब्ला बेखौ थाल लानायाबो गोनांथार मानोना बेयो ओ एखमबा समाव बारास सानदुंआवबो थानो हाया बेखौ साय्लुमाव दोननांगौ जायो आरो ओ सामफ्रोमबो जोङो थाल लायै लायै सम लायै ला ओमफ्राय जोङो बेखौ भेकसिनेतोन होबाव दां भेकसिन होबाय थानांगौ बेजों लोगोसे जोंहा ओ जेनायकि जनि मोसौनिफ्राय जेनाखि गोबोरखि मोनो बेबो जोंनि थाखाय जोबोद बाहायथाव जायो ओ जायनि जायनि जोहै जोङो माबा अर्गेनिक हासार जोङो दिहुननो हायो आरो बेजों लोगोसे ओ बाय गेस जोङो ओ दिहुननो हायो मोसौखौ मोसौनो थानो थाखाय जोङो ओ मोजां मोनसे ओ गलि लुनानै होनांगौ जाय गलिया गोरान जानांगौ आरो मोजां ओ सान्दुं नांनाय जायगा जानांगौ। आरो ओ बेयो अखा ने अखा नाङै जानांगोन ओ गोलोम बोथोरनि समाव बेबायदिनो ओ मोसौखौ फिसिनाय जायो आरो।
औ नंगौ नामा नोंथां? दा नोंथाङा बुंदो अमा फिसिनायनि बागौ लुबौदों औ नोंथां नोंथाङा आङो दासान्दि अमा फिसि-फिसिनानैनो सोलिगासिनो। ङो मानो होनोब्ला अमाया जाबाय जोंनि बर' मोनसे दोरोङारि जामुं होननानै जोङो बुंजायो। अमानो अमायानो ओ अमाया ओरैबायदि जोंनि बर'फोरनि गेजे जाव मुंदांखा होननानै बुंजायो। साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंफोरा अमाखौनो जानानै थांनानै दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आ गुबुननिफायनो अमा जायै जायैनो दिनैसिम ओ थांनानै दङ गासै बो सुबुंफोरानो अमाया जाहैबाय ओरैबायदि जिनिस जोंनि बर'फोरनि अमा बेदर होनोब्ला ओ बर'फोरनि थै मोदोमाव हाबनाय बायदि मोन से जामुं होननानै बुंजायो। अमाखौ गि अमाखौ जोंनि बर' न'खरफ्रोमबो सुबुंफोरनाव माफा माफि फिनाय नुनो मोनो। माने होनबोला अमाया जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि अमा ओ जुनार होननानैबो बुंनो हायो जोङो।
बिनि बिनि उनाव अमाखौ जोङो न'आव फिसिनाय जायो। बेनिखायनो आङो अमाखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा साफ्रोमबो जानायनि थाखायनो अमाखौ हो फिसिनो थाखाय ओ सायख'नाय जादों। मानो होनब्ला अमायानो जाबाय जोंनि गामियारि ओनसोलाव अमा बेदरानो जाबाय जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो जोंनि ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरानो अमा जायो। बिनि थाखायनो अमाखौ आङो मोनसे फालांगि महरै लानाय जादों नोंथां अमाखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो ओ जोंङो फिसा बानायनांगोन होमबासो जोंहा मुलाम्फा दंङो। नों फिसा जोंङो बानायनो हाया औ अमाखौ जोंङो मुलाम्फा गैया गिबियाव नोंङो अमाखौ ओ फिनो थाखाय जोलै बाराय होनो हानांगोन जेब्लासिम जों जोलै बारायनो हाया अब्ला नोंहा मुलाम जोङो मुलाम्फा गैया अमा नोंङो बानायनै बाजारनिफ्राय बायना लाना फैनानै जोंङो फियोब्ला बे अमाखौ जोङो ओ मासेलसो बाननो हागोन अमा बुन्दा मासे बायोब्ला नाथाय जों अमा बुदि मासे बायना लाना फैनो हायोब्ला जोंहा ओ मा होनो बेनिफ्राय जोंङो फिसा बानायनो हागोन फिसानिफ्रायनो जोङो फिसा मोननो हायो जोङो बेबायदिनो जोङो अमा फिसा खौ जों बारायनो हायो अमा फिसा ओ अमा फिसा बारायनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा दङो मानो होनोबा दानि दानि समखौ नायोब्ला जोङो अमा फिसि जोंनो ओ जोङो मानसै गोबां मानसिखौनो जोङो जिउ राहाखौ खुंनायखौ नुनो मोनदों नुनो मोनदों अ अमाखौ ओ गिबियावनो जोङो हमनो हानांगोन अमा फि-फिसियोब्ला। अमा अमानि जोङो ओ सोमोन्दै एसेबाबो जोंहा गियान थानां गोन न' मानो होनोब्ला अमाया जाबाय मोनसे ओ माथो रो रायनो रोङै मोनसे जुनार बे अमायानो जाहैबाय ओ ओरैबायदि जिनिस बे थाबनो ओरैबायदि बेराम जानोबो हागौ बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन बै सानफ्रामबो बे बेहाय अमानि अमाखौ ओ गोबां नेम-खान्थिफोरखौनो नों जायनि थाखाय जोङो बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हायो अमा अमाया ओरै ओ अमा बेदरा ओरैबायदि जोंनि ओनसोलाव मुलाम्फा जाबाय अमानि था नोंथां खोनाबायना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों अ नोंथाङा ओ खोनासं खोनासंलांबाय थादो होनबा अम ओ अमा बेदरा जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि फेमास अमाखौ जोङो नारजि ओंख्रि जानो हायो अमाखौ जोङो ओ फ्राइ एवना माने जानो हायो ओरैबायदि ओ बिजनेस एबा फालांगिनि थाखाय देन दानि ए दिनाव जोबोद मोजां आरो अमाया सेरफायावनो दा ओ दानि समखौ नायोब्ला अ मा बेदरनि दामा सेरफानि दामा ब्रैजौ बाजौ जानो हमबाय। बेनिखायनो जोङो अमाखौ फिस ओ साफ्रोमबो सुबुं फोरानो फिसिनांगौ। बे अमानि जा दा ओ ओ गोबां रोखोमै दोङो जोङो लखेल अमाबो होनना बुङो। बे ल' केल अमाखौबो फिसिनो हायो। बिनि उनाव जोङो अ ओ हाइब्रिद। जेरै जोङो हेमसियार अक्सियारखौ जोङो फिसियोब्ला जोङो फालांगि हिसाबाव बे बेखौ जोङो ओम मुलाम्फा मोननो हायो आरो मानो होनबा हेमसियार हेमसियार आरो अक्सियार अमाफोरा थाबनो मोदोम बारायनायाव जोबोद मोजां बेखौ जोङो बा आरो द' मासावनो जोङो बेखौ थाम ओ ब्रैजि बाजि द'जि केजियावलागै जोङो बारायनो ओ हायो आरो नाथाय जोङो मा ओ लखेल अमाफोरखौ जोङो ओ बारायनो हाया। मानो होनबा लखेल अमाफोरखौ जोङो गुनदै एबा अफ्रिजोंनो फिसिनाय जायो। बेनि थाखायनो जोङो ओ लखेल अमाफोरा ओ मा होनो थाब देरनायाव ओ मुलाम मुलाम्फा गैया र' मानो होनबा थाब देरा र'' लखेल अमाया। जायनि थाखाय जों मा मुलाम्फाया खम जायो। बेनिखायनो जोङो ओ हाइब्रिद जोलैनि जों अमाखौ फिसिनो गोनां जायो। जायनि थाखाय जोङो गोबां मुलाम्फा जायो। बे हाइब्रिद जोलैनि फिसियोब्ला जोंहा ओ मा होनो फालांगिया जोबोद मोजां जायो। मानो होनो ब्ला जोङो हाइब्रिद जोलैनि अमाया जोंनि लखेल गुन्दै एबा अफ्रि बानायनाय बेफोरखो बेफोरखो जाया। नाथाय ओ बे सोरखारि एबा हाइब्रिद जोलैनि अमाया सोरखारि दाना जोङो बायनानै जोङो फिसिनो हायो। मानो होनबा सोरखारि दानाखौ जोङो एसे खम बेसेनावनो मोनो आरो खम बिबांनि सानफायाव जों खम बिबांनि आदाराव जों सोलिनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो जोङो ओ थाबनो अमाखौ फेदेरनायाव जोङो मुलाम्फा जायो। मानो होनब्ला जोङो बेहाय गोबां भिटामिन आरो गोनां देहायाव मोननो हा नाय ससफोरा बे ओ सरकारि दानायाव गोबां मोननाय जायो। बेनि थाखायनो थाब देरो आरो नाथाय जोङो लखेल अमाखौ जोङो गुन्दै अफ्रि न'आवनो बानाय बानायनानै जेरै थास' रुनानै जोङो मैगं मैगंखौ हानानै जोङो फिसिनो हायो आरो बिनि थाखायनो मा? जोङो लखेल अमायाबो गोरलै आरो फिसिनो नोंथां। नोंथाङा ओ बेनि सोमोन्दै आरो माबाफोर मिथिनो लुबैदों नामा? अ नंगौ नोंथां।
ओ बेनो जाहैबाय दाउ फिसिनाय। जायनाखि नोंथाङाबो मिथिखायोना ओ नोंथाङाबोथ' फिसिबाय जानांगौ दाउखौ ओ बे दा ओ दाउखौ आङो फिसिनो नागिरबावदों।
नोंथाङा बुंलाबबाय बुंलांबाय थादो।
ओ दाउआ जाहैबाय मोनसे जोंनि ओ जेनाखि सोलिनाय जेन'बा जामुं ओ सोलिबाय थानाय जामुं जोङो ओ सानफ्रामबो जोङो गोबां मानसिफोरखौनो जेन'बा ओ जामुंनि हिसाबै जानाय नुनो मोनो बेनि बिदैखौ बेदरखौ ओ जामुं हिसाबै जा जानाय नुनो मोनो जायनि थाखाय बिनि ओ हाइया जोबोद गुवार दा आङो बेखौ नोजोर बोनानै आङो ओ दाउ फिसिनायखौ लानो नागिरदों ओ जोङो दाउ फिसिनायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बेनि बिदै बिदैखौ फाननानै बे ओ बेखौ - फिसा जाहोनानै बिनि फिसाफोरखौ फेदेरनानै फाननानै जोङो बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो मानोना जोंनि ओनसोलाव ओ गा सै हाबा हुखा ओ हाबा हुखा बा जोनोम सान खुंफुंनाय जायखिजाया फोरबो ओ फालि बेयाव नो ओ जोङो दाव बेदरनि बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बेनि बेखौनो नोजोर बोनानै आंङो दाव फिसिनो सान्दों दा आं सिगाङावबो ओ बाजि आथासो दाउ फिसिनानै फानखांबाय बेनिनो आंहा नैजिबाथा दाउला दंमोन आरो नैजिबा था दाउजो दंमोन बेनिफ्रायनो आङो बिदै फाननानै ओ बेदर फाननानै आङो गासै नैजिबा रोजासो रां मुलाम्फा जादों आरो ओ एबारबो बिनिखायनो आङो ओ माखासे ओ दाउ फिसिनायनि-नि-नि आदब बेखौ आङो ओ दाखालिसो ओ बिसमुरिनिफ्राय सासे लोगोनिफ्राय सोलोंनानै फै